औ बुं नोंथां खोनादों मोजाङैनो
गोजोन
नोंथांनिसिमबो गोजोन बेलासिनि हामलायनायखौ जासिस्रनाय थाबाय नोंथां खबराथ' मोजाङैनो दंथ'यो नोंथां दा नै बोथोरा बो माइ आबादनि थार ना नोंथां नोंथां नालाय बोरै दं खबरालाय आटस्सा मोजाङानो औ नोंथां आंनि बा नख खर दांनो थाखाय बा जोंनि नखरखौ सामायलांनो थाखाय खाय आं माइनि आबाद मावनानैनो
अ बिदिब्लाथ' जोबोद मोजांनि खोथा नोंथां आंबो गोबाव समनिफ्रायनो माइ आबाद मावनो मावनो होननानै सानदोंमोन नाथाय थि गियान गैयिनि थाखाय आं मावनो हाया हायाखै मानो होनबा आङो थालिर बागानसो खालामो नालाय बिदिब्ला नोंथाङा माइ आबादखौ बोरै मावो आंनो सुंद'यै फोरमायलांनो हागोन नामा नोंथां बिदिब्ला नोंथाङा फोरमायलांदो
आबाद मावनायनि सोमोन्दै आं जि रोंगौ जि मिथिगौ आंनि जि मोन्दांथि बेखौ एसे नोंथांनो फोरमायलांनोसै आं नोंथां औ माइ आबाद बुङोब्ला माइ आबादा जोंनि आसामनि गाहाय आबाद ना नोंथां जोंनि आसामाव सुबुंफोरा बांसिन सुबुङानो माइ आबाद मावनानै जिउ खुं गासिनो दं नोंथां औ बिदि हिसाबै नायोब्ला जों माइ आबाद मावनोबा गिबियावनो जोङो जेब्ला बोथोर दा दैज्लां बोथोर फैयैनि समावनो एसे गोजां बोथोर जा मेसें बोथोर समावनो जोङो न'निफ्राय गोबोरफोरखौ लांनानै गोबोर हासारखौ लांनानै जोङो आबाद फोथाराव सारनानै दोनैखानौ अब्लाथाय जोंहा हाया एसे मोजाङै जिब मोनो आर ना हासार मोनोब्लाथाय औ साबसिन जायो नोंथां औ ओमफ्राय बेनि उनाव जोंहा नैबे दैज्लां फैबाय दैज्लां फैबा माइ आबादखौ मावनो थाखाय जों गिबियाव जों खोथि थिया नांग्रोगोन औ खोथिया बुङोब्ला जों खोथियाखौ मानिफ्राय मोनो जोङो माइ फिथाइनिफ्रायनो खोथियाखौ मोनो गिबियाव जों माइ फिथाइखौ जोलैनि थाखाय आखाइ बासिना दोनखानाय बे फिथाइखौ जोङो गिबियाव से बा हरसेनि थाखाय जों दैयाव सोम सोमना दोनगोन औ बेनि उनाव अखानायैजों बोखांनानै बेखौहाय जोङो हायावब्ला लखबना दोनसिगोन आरो हायाव लखमना दोननायनि उनाव जोङो बेखौ बस्थाजों बा फाथोनि बस्था मोना नोंथां औ औ
मिथि
बेफोरजों खोबना दोनसिगोन फारसेनि बस्था नङाबा बिनि सिगाङाव जोङो थास' बिलाइजोंबो खोब्रोयो ओम सायाव फाथोनि बस्थाखौ खोबना होनाय जायो
दैयाव सोमोना बाहेरायावनो सोमो नोंथां
जोङो दैयाव सोमो नोंथां गिबियाव जों फुख्रि बा दंग' बायदिसिनायाव सोमो जायनिया फुख्रि दंग' गैया बिसोरो बा बाल्थिं बा खान्थाफोरावनो सोमना दोनद्रायनाय जायो ओरै गिबियाव बेनि उनाव बेखौ बोखांनानै हायाव दोनो आरो औ हायाव दोनखांनायनि उनाव थास' बिलाइजों खोबलाय बेनि आरो थास' बिलाइनि सायाव फाथोनि बस्थाजों खोबना दोनो अब्लाथाय बेयो हरसे हरनै सोम खोबना दोननायनि उनावनो बिनि गाजाया ओंखारबोयो आरो अब्लाथाय बियो फोनो थाखाय रेडि जासिगोन फोनो बुङोबा जों माबायदि फोनांगौ गिबियावनो जोङो फोनायनि सिगाङावनो जों फार्स्टआव हाखौ बा आबाद फोथारनि दुब्लिनि फोथारनि बिदि दब्लायखौ जोङो एवनानै लाग्रोगोन औ हालौग्रोनानै लाग्रोनांगोन औ गिबियाव जों मा बुंगोन एवबोनायखौ एवगारनाय होनो औ एवगारनायनि उनाव जों खेबसे माबागोन आरो अ एवगारनाय नङा खारायनाय होनो खारायनाय। औ खारायनायनि उनाव जोङो खेबसे सामार होगोन औ सामारा गिबियाव जोङो एवगारग्रोयोना माने खारायग्रोयो बेखौ जेन हाग्राया एसे थैयो आरोना रुइदोब रुइदोब जायो बेनि उनाव जों आरो बिनि उलथा फारसे एवबावगोन जुदि जों गिदि औ फिन हाल एवबावगोन बेनि उनाव बेखौ साननैसो थाखांनायनि उनाव एवो दै थिग बिदिनो साननैसोनि उनाव आरो फिन बिदिनो जों खेबसे हालेवगारगोन आरो औ उल्था फारसे हालेवनां गौ जेरै हालौदों बिदि सिदा सिदा हालेव बाथाय बारा मोजां जाया आरो माने हा फोरा गेब्लेनो नागिरा नङा नङा सिदायैनो बिनि उल्था मोखां फारसे हालेवनांगौ आरो औ औ आमफाय बि दिनो जोङो एवगारखांनायनि उनाव मोनसे लास्ट फैयो फोमोन फोमोननायनि उनाव जों हाखौ फोमोनबाय साननैसोनि उनाव फोमोननाय समाव हायाव मा जागोन जोंना? हाग्राफोरा गैयि जागोन सेवलांजोबगोन आरो ना औ बेजों लोगोसे जों सोरबा सोरबा बेहायनो हासार हो बे एसे हालेवनाय समावनो ओमफाय बेनि उनाव जोङो हाल एवनायखो हाखौ समान खालामनो थाखाय बेहाय मैबो होनाय जायो औ जाहाथे हा हाया समान जायो ओमफाय बिहाय मा खालामो जोङो बिहाय दुब्लियाव फोथाराव गोबां दै थायोबा जों दैखो खौ एगारना लानानैबो फैयो आरो सोरबा सोरबा सोरबा सोरबा दै फाजिनो फैयो माने बोथोरखौ नायनानै फैनाय जायो बेहाय। जाया नोंथां जाया मानो होनोब्ला जोङो बोथोरखो नायो जुदि जोङो बोथोरा अखा हागोन बायदिब्लाथाय जों दैयावनो फोनांगौ जाहाथे दै सिङाव गोदोना थाहैनानै अखा हाब्ला बो दैजों थांलाय फैलाय जाया आरो माने हायाव सिथाबनानै थाहैयो। जुदि बोथोरा अखा हाया बायदिब्ला जोङो दायरेगै दैखो एंगारजोबनानै फोनो हागोन आरो। औ बिनिफ्राय जोङो इसे उनाव जिबा सान बा नैजि सानसोआव जोङो बे खोथियाखौ मोननो हागोन औ खोथिया जेब्ला जौवो अब्लाथाय बेखौ जोङो मोनगोन बिदिनो फिन आरो हालेवनाया जाफिनगोन गायनो थाखाय बेखौ बेलेग हायाव माने बे जे खोथिया फोनाय जायगायाव नङा आरो इसे साखाथिनि हाफोराव बेनिफ्राय फिन बिदिनो हालेवनायफोरा जाफिनगोन बे खोथिया जौबा खोथियाखौ फुसिगोन गायसिगोन बिदिनो ब्रै दानसोनि उनाव जोङो माइखौ मोननो हागोन आरो फिथाइ हिसाबै औ अ अक्टबर दानसोआव माइ आबादखौ हानाय जायो अक्टबर नभेम्बरसोआव आरो ओमफ्राय जुन जुलाइनिफ्राय जागायनानै बे फोर सोलिबाय थायो
नोंथाङा बे आबादखौ नखर दानो थाखाय मुलाम्फा मोननो थाखाय मावदों नामा नोंथां
आंहा थ साख्रि बाख्रि गैया नालाय बे माइ आबाद मावनानैनो संसारखौ खुंलांनांगौ जायो आरो गथ गथायखौ फोरोंनाय बायदिसिना बिजोंनो ओंखारलांजोबो नखरनि थाव संख्रि जानायनि खरसाया आरो माइखौ गोबां रोखोमैबो आबाद मावनो हायो नोंथां जेरैहाय जेरैहाय बिदिनो फोनानैबो मावो गायालासिनो बिदि एवनायाथ' एखेयानो जाखाबाय बिदिनो आरो गोबां रोखोमनि माइ आबाद मावनानै मोननो हायो आसु माइसालि माइब्रा बायदिसिना आरो ओमफाय नोंथाङाबो बिदिनो माबाफोर मावो नामा
औ नोंथां आङो आबाद मावो माइ मावनायखोथ' जायासै आङो थालिर बागान खालामनानै आङो बेबायदिनो जिउ खुंगासिनो दङ नोंथां औ नोंथां आं थालिर बागाननि आबाद मावनानै जिउ खुंगासिनो दङ
नोंथाङा थालिरखौ माबोरै बा थालिर आबादखौ माबोरै मावो बेनि बागै एसे आंनो सुंद'यै फोरायनो हागोन नामा नोंथां
हागोन नोंथां मानो हाया जानो नोंथाङा औ आङो आं थालिर मावनानै जिउ खुंबोगासिनो दङ बेखौ बा हाथायाव एबा बाजाराव फाननानै आङो गोबां बिबांनि रां खामायगासिनो दङ नोंथां नोंथाङा बि बिदिब्ला आङो गिबियावनो फोरमायनोसै थालिर आबादखौ बोरै खालामनाय जायो नोंथाङा थालिर बागान खालामनो थाखाय नोंथांनाव गिबियावनो थानांगोन हा गोबां बि बिबांनि हा थानांगोन मानो होमबा गोबां नोंथाङा बेखौ मुलाम्फानि थाखाय खालामनो नागिरदों बेनि थाखाय नोंथांनाव गोबां बिबांनि हा थानांगोन खमैबाबो नोंथांनाव जि बिगासोआ थानांगोन नोंथां फार्स्ट गिबियावनो थालिर गायनो थाखाय नोंथांनो थालिर फुलिनो
आ थालिर फुलि नोंथाङा बायबा गायनो साबसिन जायो मानो होनबा जोंनि आबहावाया आबहावानिफ्राय
बिथां हाखौ मोजां खालामनो थाखाय हासार गोनां खालाम थाखाय मोसौनि खिया जोबोद गोनांथार नोंथां मोसौ औ मोसौनि खि एबा बयलारनि खि बयलार दाउनि खि नोंथाङा थालिर बिगा बिफां गायनायनि सिगांनो बेखौ हालौवग्रोनानै मोसौ खि आरो बयलार खि बेखौ सारनानै दोनखानांगोन नोंथां बेनि उनाव जेब्ला नोंथाङा थालिर फुरि लानानै फैगोन अब्ला नोंथाङा हाखर जावै जावै गासिबो बिफांखौ एसे गोजान गोजान जान्थायाव दोननानै नै थालिर बिफांखौ गायनो हागोन आरो जेब्ला थालिर बिफांखौ गायो नोंथाङा बेयाव एसे हाखौ मोजाङै गासो नांगोन नङाब्ला जुदि बैफोर अखा फोर मोनोब्ला दंफाङा थालिर दंफाङा थैलाङो नोंथां
नंगौ नामा नोंथां
गौ मानो होनबा थालिर बिफाङा बिराद गोबां बिफांनि बेमार जायो आरो जेला बिनि गुदि थालिर बिफांनि गुदियाव हाग्रा रज'योब्ला थोजासे बिबांनि हासार मोनाब्ला थालिर बिफाङा
नंगौ नामा नोंथां नोंथां नोंथाङा दि बुंदोंमोन थालिर बिफाङा बेमार जायो होनना बे बेमारखौ फाहामनायनि माबा मोनसे राहाफोर दं नामा
बे बे बिफांखौ फाहामनायनि गाहाय राहायानो जाबाय बाजाराव मोननाय मुलि नोंथां बे मुलिखौ बायनानै लाबोनांगोन बे मुलिखौ बायनानै लाबोनानै दैजों लगायनानै बेखौ बिफां बिफां सारना होनांगौ नों थां बेखौ बिफां बिफां सारना होब्लासो बे मा मोनसे बेमार होननाय दङ बियो गैयि जालांगोन नोंथां आरो गोबां बिफांनि बिबांनि फिथाइ मोननो था खाय नोंथाङा बाजारनिफ्राय लाबोनानै मोनसे भिटामिन होनाय दङ बे भिटामिनखौ थालिरनि बिफाङाव सारनानै होनांगोन नोंथां बे थालिरनि बिफाङाव सारनानै होब्लासो नोंनो थालिरनि बिफाङा गोबां बिफांनि फिथाइ होगोन आरो नोंथांखौ नोंथांनि बेफार फालांगियाव नोंथांनो गोबां मुलामफा होगोन आरो थालिर खौ बांसिनानो बोथोर गैलाया गोबां बोथोरावनो बेबो जाबाय थानाय जायो जेरै बेखौ जानायाव गोजां बोथोर गोलोम बोथोर थालाया बिखौ थालिरखौ गासिबो जिनै दाननि मादावबो जिनै दाननि नांजोबगौ जायो जेरै फुजा होनायाव ओरैनो जानायाव
औ नंगौ नामा नोंथां नोंथाङा बे थालिर आबाद मावनानै थालिर फिथाइफोरखौथ' फानहरो ना नों थां बेफोराव नोंहा मुलामफाफोरा माबायदि? जायो‌ नोंथा नखफोरखौ सामालाय लांनो हागोनना हाया? नोंथां बे खि
हा गो आंहा गोबां बिबांनि मुलामफा जायो नोंथां बेयाव खालि आंहा हानथा मेलानि राहायावल' एसे खस्थ' जायो नाथाय बिखौ फाननानै आङो गोबां मुलामफा मोननो हादों आरो आंहा न'खर दानायावबो
औ हागोन नोंथां हागोन सोलोंना लानो थाखाय आं नोंथांनिफायनो सोलोंना लागोन। औ औ आं नोंथांनो मोनसे बाथ्राखौ फोरमायनो बावदोंदि औ जा माइ आबाद मावनायाव ना बेहायदि माइआ जेब्ला एसे गाज्रि जायो अब्ला बेहाय जोङो हासारफोर होनाय जायो आरोना औ बे औ नोंगौ बेयाव फिटामिन हासारफोर होनाय जायो हासारनि मुंफोरखौ आं बुंलायला बेजों लोगोसे आरो हाग्राफोर जायो। माइयाव हाग्रा गोबां बिबांनि हाग्रा रज'बा आरो एम्फौफोर जायोब्ला बे एम्फौ फोथैग्रा मुलि आरो हाग्रा फोथैग्रा मुलिफोरखौ जोङो बाजारनिफ्राय बायनानै हैनाय जायो आरो औ अब्लासो जोङो माइयाव एसे फिथाइफोरा मोजां जाबोनो नागिरो।
नंगौ नामा नोंथां औ नोंथांनिफ्राय होमबाथ' आङो गोबां बिबांनि गियान सोलोंनानै लानो हाबाय नोंथां
फ्राय थालिर आबाद मावनायनि सोमोन्दै गोबां गियान आरजिना लानो हाबाय नोंथां नोंथाङा जिउ माराबाफोर
आबाद मावनो बायोब्ला नोंथाङा थालिर आबाद मावनो हागोन नोंथां नोंगौ नोंगौ।
खालि दंखायो नोंथां आं बेहाय थालिर आबाद मावनो नाजागोन आरो बेफोरनि एसे खारिथि बुथुमनो थाखाय नोंथांजों आंहा आरो लोगोसे नाजाबावगोन आरो नोंथांनाव
जगाजग लाबावगोन हागोन हागोन नोंथां नोंथाङा जेब्लायबो आंजों जगाजग खालामनो हागोन।